आंनि बुंनायखौ मोजाङैनो खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों
अ आं मा खालामदों नोंथां?
थ दा आङो ओरैनो दङ
अ अ खबरा मोजाङैनो दङब्ला नोंथां नोंना?
ओ ओ
अ नोंथाङा ओरैनो दा अबाव दं अबावलाय न'आवनो थायो ना? अबाव थायो?
आं हस्टेलाव दङ
अ औ आं नोंथांनो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा दा ओ बेसे थाखोआव फरायो जेनेबा डिग्रि ना अबेयाव फरायो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
खालामगासिनो दङ
अ अ अबे आयदानि सायाव अबे आयदानि सायाव
ओ आङो मेडिकेलनि साइदाव खालामगासिनो दङ
औ औ नोंथां मेडिकेलनि बो ओम मेडिसिन एम बि बि एस आव नामा नोंथां?
ओ एम बि बि एस आव नङा डेन्टेलाव
अ अ बेनि बागै नोंथाङा बे आयदानि बागै एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ मानि ओम माने मारै बेयाव फैयाना
औ माने बे कर्सआव ओ मा मा खालामनांगौ माबायदि जायो आयदाफोरा माबायदि फोरों फोरोंनाय जायो आरो बेजों लोगोसे नों बे आयदायाव माबोरै फरायनो खाबु मोनखो मा मा थाखोसिम फरायनानै बेहाय जयेन जानो हायो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा? नोंथां
माने ओ बेसोर गासिबो माने मेडिकेलनि नोङो लाइन होननो ना त' बेयाव जायबो कर्स दङ नोङो बे नोंथाङा बेयाव माने एन्टार खालामनो थाखाय हाबनो थाखाय मोनसे आनजादखौ होनांगौ जाबाय निट होननाय आनजादखौ त' बेयाव
इलेभेन आरो टुवेल्भनि क्लासाव बायल'जिजों बाय'ल'जि साबजेक्टखौ लानानै ओ नोंथाङा निट होनो एलिजिबोल जायो आरो। निटयाव गावनि रिजार्भेसन आरो माबा केटेगरिनि हिसाबै काट अफ मार्कस लाबोनानै नोंथाङा गुबुन गुबुन कलेजाव सित लानो हागोन। नङा होमबा बेबायदिनो जायो आरो ओमफ्राय नोंथांनि मार्क हिसाबै कलेज काउन्सिलिं जायो बेनिफ्राय कलेज एल'ट जायो ओमफ्राय कर्सबो एलउट जागोन आरो।
औ नोंथां।
बिदेएसनि मानसि थ' फिर बिदेसयाव ओ बिदिएसया माने फाइभ इयार्स कर्स। आरो दे फाइभस इयार्सआव फर इयारा माने सारि बोसोर फरायनाय आरो ओमफ्राय बोसोरसे इन्टार्नसिप थ' नोंथाङा बोसोरब्रैयाव गासिबो ओ माने जा नोङो क्लिनिकेलाव एप्लाइ खालामगोन इन्टार्नशपाव नोङो मावनो चान्स मोनगोन बेखौ गासिबो बे बेसोर ओ सारि बोसोराव नोंथांखौ फोरोङो आरो माने हाथे खौ मारै साफा खालामनांगौ हाथायखौ मारै दिरुननांगौ हाथाय मारै लगायनांगौ बेफोरबायदि आरो। बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जिनिसखौ जोङो ओ बे बोसोरब्रैयाव फोरों माने सोलोंनो मोनो आरो।
नों नोंथांनिफ्राय बेनि बागै मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ औ औ थ' नोंथाङाबो गावनि बारियाव एसे फोरमायनो हागोन मा खालामदों मारै दङ।
औ नोंथां आङो दा ओ जोंनि बे एग्रिकालसार दिफार्टमेन्तनि सिङाव थानाय मोनसे फिसारि लाइन फिसारि होननाय आयदानि बागै फरायबाय दोङो जेराव जों गुबैयै नानि बागै फरायबाय। नाय जायो जेरै बायदि नोंथांमोननि बिथिंआव लाइ लाइक मेडिकेल लाइनाव जेरै मानसिनि बा फिजिअल'जि एनाटमि बेनि बागै फरायो ना नोंथां बेबायदिनो जोंनाव बो नानाव नानि बागै फिजल'जि एनाटमि लोगोसेनो नानि जोंनिफ्राय माबायदि दैया मोजां जागोन नाखौ फार्म खालामनानै बेसेबां बेसेबां सुबुङा ओ गावनि फालांगियारि बिथिङाव जौगानो हागोन बेबायदिनो आयदायाव गोबां फराय नायनाय जायो नोंथां लोगोसेनो बे ओ आयदाया जोंनिया गासै ब्रै बोसोरनि थाखाय जायो बे ब्रै बोसोर गेजेराव थाम बोसोराव जों कर्स फरायनाय जायो आरो लोगोसे नो बेर ब्रैथि बोसोराव जों इण्डियानि जोंनि बे हादरिनि इणडिया नि इण्डियानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओ स्टेटाव थांनानै इन्टार्नशिप लाहैनाय जायो आरो ना नोंथां बे इन्टारनशिपाव जोङो गुबैयै माबायदियै ओ नाखौ जेरैबायदि मध्य प्रदेश ओ मुम्बाइ केरेला उरिस्सा बेबायदि जायगायाव थांनानै नाखौ बोरै बेसोरनि जायगायाव नाखौ बोरैबोबा माबायदि फार्मिं खालामो बेनि बागै जों बबेयै नायहैनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ नोंथाङा औ
आरो बे कर्सआव फैनो थाखाय नोंथांनि नोंथाङा जेरै जिसे आरो जिनै थाखोआव बायलजि लानानै बायल'जि आयदा लानानै पास खालामबोदोंना नोंथां बेबायदिनो जोंनि बे कर्सआवबो एखेयैनो फैनाय जायो आरो लोगोसे बिदिनो बे कर्सखौ फरायनो थाखाय जोंङो जोंनि आसामनि आसामनि सिङाव थानाय मोनसे आनजाद जायो बे आनजादाव पास खालामनानै आंनि ओ बे एसटि खथायाव फैनाय जायो आरो ना नोंथां ओम
थ' नोंथाङा बे कर्सखौ फरायनानै मारै मोनखो?
बे कर्सखौ फरायनानैलाय नोंथां आं मोजाङानो मोनदों जेनेबा बे कर्सनि बागै आवगायाव जेबो मिथियामोन गामि जोंनि हजों जायगायावबो बेनि बागै एसेबां रोंगौ थि गैया जोंनि मानो मानो होनोब्ला जोंनि गामि एरियानि सुबुंफोरा बे आयदाखौ गोबाङानो फरायनाय जाया नालाय दाथ' बेहाय फैनानै मोजाङानो मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि गोबां आदा आबौमोन दोङो जायफोर गासिबो साख्रि मोनजोबदों आरो गोबाङानो फोरोंगिरि जाहैदों माने रावबो ओरैनो थाहैया माने मोनसे आंनि जिउआव जेनेबा आंखौ लाइफ सिकिअरनि थाखाय मोनसे थि प्रफेसनेल बायदि मोनहैनायखाय मोजां मोनदों आरो ना नोंथां
औ औ
नोंथाङा हरैनो दा नोंथांनि बे बिडि एस खौ जोंनि आसामनि सिङावनो लादोंना नोंथां
औ आसामनि सिगावनो दङ जोंनि नर्थ इस्ट जायगाखौ होनोबा जोंनि आसामावल' मोनथाम कलेज दङ आरो गुवाहाटी मोनसे जाबाय गुवाहाटी ओमफ्राय डिब्रुगर आरो सिलसराव' दङ आरो ओमफ्राय नर्थ इस्टआव गैला आरो
औ औ नोंथां औ बे जोंनाबो फिसारि आयदाया जोंनि आसामाव गंसेल' दोङो ओमफ्राय नर्थ इस्ट रिजनाव बुंनो थाङोब्ला मोनसे त्रिपुरायाव दङ आरो जोंनियाव दङ आरो मनिपुरावबो गंसे दङ
औ ओमफ्राय नोंथाङा
नोंथाङा जे बेफोरबायदि कर्स लानानै मोनसे माने कोरियार बानायनो सानदों थ' नोंथाङा मा सानोखि माने बेफोरबायदि कर्सखौ मानसिफ्रा बांसिन फरायनांगौ ना नाङा?
आंनि हिसाबैथ' दानि जुगावथ' बादायलायनायनि मुगा नङा होमबा नोंथां? जेरैबायदि मायबा मो अबेबा मोनसे आयदाथिं थांनो थाखाय जेनेबा जों जेरै नर्मेल डिग्रि फरायनानै थाया होनबा ओरैनो डग्रि फरायनानै ओरैनो थासलाइ लाइ बेफोरबायदि मोनसे मोनसे कर्स आयदानि बागै फरायनानै बे आयदानि सायाव मोजां गोबां रोंगौथि लानानै गोबां रोंगौथि लानानै फरायनो मोनोब्ला मोजां जागौ ओ जागोनखौ सानो आं नोंथां। उम। नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ नोंथां?
दाथ' आं ओरैनो दङ।
औ ओंखाम जाबाय नामा नोंथां?
ओ ओंखाम ओंखाम जानोसै।
ओंखाम जानोसै अ अ।
ओ ओमफ्राय नोंथाङा माबा थानाय मानायखौ माने माबायदि मोनदों
औ थानायानथलाय मोजाङानो मोनदों नोंथां जोंनि बे ह हस्टेलाव थानाय जायो जोंना हस्टेल दङ गंनै बेहाय थायो आरो बांसिनानो बेहाय ओ हेलौ
औ औ नोंथां
अ हेल'
औ। हेल'
औ नोंथां औ।
ओ ओ
माथोखो खोनादोंना आंनि
औ खोनादों
माने आङो हस्टेलाव थायोना नोंथां स' आंजों लोगोसे थाफानाय आब' फैदोंमोन ओंखायनो आं एसे सिरि जाथ'दोंमोन नोंथां
औ जेबो नङा
औ औ थानायफोरालाय बेहाय ओह बर' गोबां गैया बांसिनानो हारसा बे जोंनि बे फरायसालिमायाव गासै साथामल' बर' दङ
ओ जोंनाबो एखेनो आव थ' साथामल' बर' जाबाय ओमफाय जोंनि गोजौआव बो साथामल' बर' जा बाय ओमफ्राय बर'आनो गैया माने बर'आ बेयाव खमथार आरो आफपार आसामाव
अ अ मोजाङानो होमबा नोंथां
औ
नोंथाङा दा रा नोंथाङा दा रायलायनानै बोरैमोनखो
दा रायज्लायनानै नोंथांजों रायज्लायनानै बिराद मोजां मोनबाय आङो माने ओ जोङो मोनसे गोनां बाथ्रा खौ माने रायज्लायनाय जादों नालाय गोजान औ थ' बेनिखायनो जोंना
औ मोनसे आयदानि सायाव जों मोजाङैनो सावरायनाय जाबाय होनबा
औ थ' बिनिखायनो जोंना समाबो जोब्बाय आरो होनबा आङो दोनसै।
नोंथां होनबा जोंनि रायजलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबसै ना औ दे।